हेल'
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय था बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ
औ गिबियाव नोंथांखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दा नोंथांखौ ओ दान्दिसे सम बावहाय आङो ओ पेरेन्टस आरो स्टुडेन्टनि सायाव
उम
फरायनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय
औ औ माने अ फरायसा आरो उम फरायसानि बिमा बिफानि सायाव ना
गारजेननि सायाव नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला आङो जागाय जे
औ दे नोंथां दे
थारैनो सासे फरायसा मोजां गुन गोनां फरायसा जानोब्ला बावहाय ओ गारजेननि एबा बिमा बिफानि गोबां बिहोमा थायो। एबा बिहोमा थानांगौ सासे फराय साया एबा सासे गथ'आ मोजां गियान एबा मोजां सोलोंथाइ एबा मोजां सानस्रिनि मानसि जानोब्ला
औ
बिनि सोरगिदिं थासारिनिबो आबहावानि सायावबो आरो बिनि न खरनि सायावबो आरो बिनि नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनि सायावबो थारैनो एसे नङा एसे सोनारो
औ
आरो गुवारै सोनारसिननाया जाबाय बिमा बिफा एबा गारजेननि सायाव
उम
नंगौ नोंथां
औ
आङो बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों संसाराव जेब्ला सुबुङा बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै ओ गोद बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनो आरो बिदिनो देरो लावो बिमा बिमा बिफानि खांनाय बानायजों थिग बिदिनो जेब्ला जोङो औ मोनसे मोननै आगानसे आगाननै बैसोफोरखौ जों बारबोयो बिदिनो ब्रै बोसोर बा बोसोरसोबा जोङो गिबि फरायसालियाव थांजेनो आरो बे फरायसालियाव थांजेननायाव जोंखौ जोंनि बिमा बिफा एबा न'खरनि गासैबो जोंखौ हेफाजाब होयो गानहोयो जोमहोयो नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो देरबो देरबोसिन देरबोनानै बे गथ'आ बिमा बिफा एबा न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनि आखल गियानखौ नुबोयो बियो बोरै रायलायो बियो बेसेबां गोसायै रायलायो बोरै अनलायो बे न'खरा बिनि सायावनो गासैबो बे गथ'नि नोजोर आरो सानस्रि साननाय हनाया सोनारो
उम
दा थार खोथाया बेनो सासे बिमाया गथ'खौ मोजाङै सोलोंथाइ गोनां गुन गोनां मानसि खालामनोबा बे बिमाया बे गथ'खौ सानफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय लानानै बेखौ गावजों लोगोआव लाफानांगोन। गावनि देरनाय जौमोन बैसो जाजासिम बेनो मोजां गियान होबाय थानांगोन। बेनो इसोरारि सानथिबो सोमजिहोनांगोन इसोरखौ फोथायनो सानस्रि थाहोनांगोन
औ
बेनो गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोनबो थाहोनांगोन। थार आरो सैथोआ मा बेखौ दिन्थिनांगोन मोजां आरो गाज्रिखौ दिन्थिनांगोन। गाज्रि गाज्रि राव गाज्रि सोदोब गाज्रि आखल आखुनिफ्राय बेखौ जानगार होनांगोन गाज्रिखौ फो गाज्रिनि सायाव बेखौ गोजानाव थानो खावलायनांगोन। थिग बिदिनो बियो जेब्ला जेब्लाबो बेखौ उन्दैनिफ्रायनो लानानै क्लास अवान एबा नार्सनिफ्राय लानानै देरजासिम बियो जेब्लासिम डिग्रि फोजोबागौ मानि बेजोंनो बियो थाफाबाय थानांगोन एबा बेखौनो बियो ओ गियान होबाय थानांगोन मानो होनब्ला नैजिबा बोसोरसिम जेब्लासिम जाया अब्लासिम ओ गोसोफ्रा थि जआ एबा बेखौ जोङो बिमा बिफानि गोजानाव जोङो थाहोयोब्ला मोजां मोनसे सानस्रिया सोमजिगोन होननानै जों साननो हानाय हाथावनाय नङा गासैनिबो बेलायाव एखे नङा।
औ
दिनै बे समाव नोंथाङा गारजेन आरो फरायसानि सायाव थासारिनि सायाव आथिखालनि थासारिनि सायाव नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायनो सानदों?
औ आङो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ
औ दा गथ'खौ नों नोंथाङा बुंदों जे ग थ'खौ जोनोम होखांनायनि उनाव ओ गानहोनाय जोमहोनाय। जाहोनाय लोंहोनाय आरो ब्रै बा बोसोरनि उनाव फरायसालियाव थिनहरनाय आरोना नोंथां।
नांगौ नोंथां।
अब्ला जोङो बेनिफ्राय लानानै जे फरायसालियाव थांनाय दोनलांनाय लाबोनायनि फारसे जेनेबा जोङो नोजोर होनानै लोगोसे न'आवबो जेनेबा फोरोंगिरिया मा फोरोंहरदों। बेखौ बिमा बिफाया ओ। दम नायनो गोनांथार आरोखि नोंथां।
नंगौ।
औ औ दा गथ'आ मा लिरबोदों मा लिरबोआखै बेखौ नोजोर होनो जोबोर गोनां जायो। बेखौ दसेखिनि समब्लाबो दिरुननानै बिमा बि बिफाया नोजोर होनो जोबोद गोनां जायो। सानफ्रामबोनि दिनाव आरो दा बिदिनो आंनि बायदिब्ला सानफ्रामबो ओ दिन थांबाय थाब्लाबो नायै नायै नायलांनानै बेखौ
नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जेनेबा डिग्रि फरायलायजासिमब्लाबो दा बे ग थ'खौ आथिखालनि जुगावहाय गावजोंनो लाफानानै खाथियावनो लानानै नोजोर होनाया गाहाम
नंगौ थारैनो
माने मोजां गाज्रिखौ बिसोर मोजाङै सानस्लाबसनो हाया जायो। औ औ दा बेनि थाखायनो बिमा बिफा। बिफाया गावनि गथ'खौ बेसिमहालागैबाबो। आ नोजोर होथारनांगौ जाहाथे बिसोरो मोजांसिम आगान सुरलांनो हानायनिखौ गोहो मोननो। बिसिमहालागै नोजोर होनांगौ आंनि आंनि मथेब्ला ओमफ्राय औ औ दा बिनि गथ'नि सायावबो फरायनायनि सायावबो नोजोर होनानै बबे आयदाखौ गथ'आ मोजां रोखोमनि फरायनो हादों बा बबे आयदाखौ गथ'आ फरायलांनो हागोन बेखौ गथ'नावबो एसे ओ सोंनानै लानानै रायलायलायनायनि गे गेजेरजों माखौ फरायब्ला मोजां जागोन गाहाम जागोन मा फरायब्ला मा जाहैगोन बेफोरखौबो साननो गोनां जायो दा अब्ला बेनि फारसे गारजेनाबो नोजोर होनांगौ जायो।
नंगौ थारैनो।
औ नोंथां।
थारैनो नोंथां ओ नंमारगौ थारैनो बिमा बि फा एबा गारजेननि सायाव सासे फरायसाया मोजां आरो गाज्रि जानाया सोनारो। ओ बियो फरायसालि एबा ओ गोजौ फरायसालिनि सायावल' सोनारा एबा सोलोंथायनि सायावल' सोनारा बियो फरायसालिनि सायावल' सोनारा। बि ओ बि फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिनि बावहाय बिफाव थागोन। आरो बेवहाय गावनि आबहावानि सायाव आरो गावनि न'खरनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव आरो गार्जेननि सायाव बेवहाय गोबां बिहोमा थायो थारैनो सासे गथ'आ एबा सासे फरायसाया डक्टर इन्जिनियार ओ हायार रेंकनि गेजेटेड अफिसारफोर जानाया बियो थारैनो गथ'नि सायाव सोनारो आरो गारजेन नि सायाव सोनारगोन नंमारगौ बे थारैनो बिनि सासे गथ'खौ डक्टर फोरोंहोनो थाखाय एबा डक्टर जाहोनो थाखाय गिबियाव गावनि पेरेन्टसाबो बिनि सायाव गोबां गियान थाग्रोनांगोन बबे लाइनजों फरायबा दक्टर जाहैगोन एबा मा माबायदि आयदाफोरखौ लानानै फरायोब्ला गथ'आ जानायनि राहा लामाया गुरै जाहैगोन एबा बबे आयदाजों थाङोबा बबे बिजोंजों थाङोब्ला गथ'आ इन्जिनियार जानो हागोन बबे आयदा आयदाफोरखौ लानानै फरायोब्ला गथ'फ्रा जेरै आइ एस आइ पि एस गेजेटेड अफिसार्सफोर जानो हागोन बिनि सायावबो गारजेना गोबां नलेज एबा नलेजेबोल जानाया गारजेना गोनांथार बेखौ आं सानो जेरावनाखि गारजेना बेफोरखौ मोनथियोब्लासो अब्ला सासे गथ'आ लामाखौ बियो दि दिन्थिहरनो हागोन नैबे लामाजों बे गथ'आव थांनो हागोन गथ'नि माइननि
ओ ओ
लिरनायखौ थारैनो नोंथाङा बुंखालांबाय नोजोर होनाया
औ
नि थाखाय बे मोनसे रुटिन दा बिनि सायाव नोंथाङा जिहेतु गावनि लाइफखौ एबा बे सासे गथ'आ बिमा बिफानि नोजोर होसेयाव एबा
ओ
सायाव सोनारनानै बोरै बियो जौगासार एबा जाफुंसार जानो हागोन नोंथाङा बिनि सायाव फोरमायनानै होदों
अ र नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ आं एसे मोजाङै खोनाफैजोबाखै खेबसे सोंफिन हागोन ना नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो आं आं बुंदों माने आंनो बेखौ बुंनो खावलायदों सासे गथ'आ गावनि लाइफआव एबा गावनि जिउआव सोलोंथाइनि गेजेरजों माबोरै जाफुंसार जाहोनो हागोन
औ गावनि आं जेनेबा सासे गथ'आ माबोरैहाय जाफुंसारनो हागोन ना नोंथां
आथिखालनि मुगायाव
औ आथिखालनि मुगायाव औ औ नोंथां दा आथिखालनि मुगायाव बेखौ बिमा बिफाया नोजोर होनो गोनाङा ओरैबायदियावबो गोनां जायो नोंथां दा आथिखालनि मुगायाव फरायनायजोंल' जेनेबा जौगासारलांनो हागोन बेल' नङा दा आथिखालनि मुगायाव जेरैहाय जोंनो कम्पिउटार ओंखारबाय दा आथिखालनि मुगायाव ना नोंथां
थारैनो नोंथां
औ दा जोङो कम्पिउटारखौबो लोगोसे सोलोंफानो गोनां गोनांथि दङ दा कम्पिउटारा जोंनि आथिखालनि जुगाव जोबोर गोनांथि फरायनायजों लोगोसे बेखौ लांफानो हायोब्ला जोबोर मोजां जायो दा आं आं सानो बेखौ लांफाथारनांगौ औ दा औ
औ नोंथां थारैनो खोथाया नोंथाङा बुंदों कम्पिउटारनि नलेजआ जोंना साफ्रोम फरायसाया थाथारनाया गोनां मानो होनबा
औ
जुगा दायो कम्पिउटारनि जुग जाहैबाय ए आइ नि जुग जाहैबाय आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स बे जुग जाहैबाय नंगौ थारैनो थारैनो सासे फरायसाया जाफुंसार जानोब्ला बेफोरबायदि गियानफ्रा आथिखालनि मुगायाव थाथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा बे बे मुगायाव समान समानै बयजोंबो गसं एबा हान्थिफानो नंगौ नोंथां थारैनो नों नोंथां नोंथांजों दिनै बे आयदानि सायाव सावरायफानो मोननानै सावरायफानो मोननानै गोजोननाय थाबाय थारैनो नों सासे गथ'आ जाफुंसार जानोब्ला सोलोंथायावनो जा जायखिजाया बिथिंवानो जा सासे मोजां अफिसार गिदिर मोजां फालांगिरि एबा मोजां आबादारि जानोब्ला सोलोंथाइनि सायावबो सोनारो आरो बियो सोनारो गारजेननि सायाव आरो बेयो सोनारो फरायसानि सायाव नंमारखौ थारैनो जों जोंनि हादर एबा जोंनि समाजखौ मोजां लाखोनोब्ला दिनै जोङो बिमा बिफाया मोजां जाग्रोनांगोन आरो बिमा बिफा बिफाया मोजां जानानै जोङो गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो हानांगोन थारैनो नोंथाङा बिनि बिदिब्ला जोंना समा जाबाय बिदिब्ला जों लाखिसै बेसेबां गोजोन्थों
औ दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे